औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ मोजाङैनो?
औ खोनादों नोंथां। आंनिखौलाय खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनादों खोनादों नोंथां दा। नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा बिफां सायायाव ओरैनो जिरायनानै दंथ'है नोंथां। सान्दुङआबो गोसााथार नालाय नोंथाङालाय मा खालायदों?
जिरायनानै दङ जोंनियाबो बिद बिदिनो सान्दुंङा गोसाथार नालाय। दा नोंनाव। कल हरनायनि। जाहोनानो जाहैबाय आंनिया दा नोंथाङा। दिनैनि दिनाव मा मा खालामखो एसे सावरायनो नोंजों नोंथाङा दा खोन्थानानै होनो हागोन नामा आंनो?
औ औ नोंथां। आङो दिनै औ आङो दिनै फुङाव ओ-द' बाजि रिंगायाव सिखारनाय जादों आरो नोंथां। बेनि उनाव सिखाद नानै आङो मोखां आखाइ आथिं सुनानै लाग्रोबाय गिबियावनो बेनि उनाव आङो सिला सिबबाय। सिला सिबनायनि उनाव आं ङो मोनायाव जानानै दोननाय थोरसि लथाखौ सुस्रांनानै लाग्रोबाय आरो नोंथां। बेनि उनाव आङो न'आव फिसिनाय माखासे दाउ ओमफाय हांसो दं नालाय। बिसिनो आदार हरगोनाय। जाबाय आरो नोंथां।
औ
बेनि उनाव जोंहा मोसौ दङ मानै मोसौ गाइ आरो मोसौ बिमा आरो मोसौ फिसा। थ' आङो सिगाङावनो मोसौआ फिसा नालाय। मोसौ बिमाखौथ' गाइखेर सेरथेरनांगौ ओंखायनो आङो सिगाङावनो गायखेर सेरग्रोनानै लाबाय गाइखेर सेरनायनि उनाव आङो बिसोरखौ दुब्लियाव दोनहैबाय आरो नोंथां आदार जानो थाखाय बिस्राबो आदार जाथारनांगौना नङाबाथ जाया।
औ औ नंगौ
आङो बिसोरखौ दुब्लियाव खानानै दोनहैबाय बिनि उनाव आङो फैफिननानै आखाइ आथिं आरो सुबावनानै साहा फुदुंनानै लोंबाय आरो नोंथां साहा फुदुंखांना माने आङो आंनाथ दा आनजादबो जागासिनो नालाय। ओंखायनो दसे आङो बिजाब फरायबाय आरो नों थां
औ
बिजाब फरायनाय फरायखांनायनि उनाव आङो एसे सानजौफुनि जानाय लोंनायनि थाखाय लाहार फाहार खालायबाय आरो।
ओ
दा नुनो मोनबाय मैगंआबो जेबो गैया बेनि थाखायनो आङो दिनैथ' थिनालि बाजार नालाय तिनालि बाजारावहाय मैगं थाइगं लायनो होननानै थांबाय आङो
औ औ।
बिदिनो खुमब्रा, भिन्दि, सबाय बिमा लाबोबाय आङो आरो लोगोसे अमा बेदरबो लाबोफाबाय। फैनानै आङो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथांनि रायलायनायखौ मोजां खोनायाखै। दासो खोनाफिनबाय औ।
खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनादों।
आङो ओमफाय बाजारनिफ्राय फैफिननानै दुगैस्रां लोबस्रां आङो ओ ओंखाम ओंख्रि संनाय जाबाय आरो नों थां ओंखाम ओंख्रि स संखांनानै आं दा जाखांनानै दसे जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा खालायखो फुंनिफ्राय दासिम खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङाबो?
औ औ हागोन नोंथां। दा नोंथांनि बायदि दिनो आंबो फुंआव ओ बा ओ बा रिंगायाव बिदियाव सिखारदों आरो आंहा सिखारनानै फुङावनो सिखारग्रोमोना न'नि सिला आरो लामाखौ सिब-सिबग्रोनाय जादों आंनिया। ओमफाय बिनि उनावसो सिबखांनायनि उनाव ओ मोखां मोखां आखाइ आथिं सुबाय ओमफाय बिनिफ्राय ओ दाउ अमानो बिसोरनो जानो थाखाय एसे ओ आदार होबाय। ओमफाय इनिफ्राय साहा बानायनानै लोंबाय आरो। ओमफाय बिनि उनाव आरो सानजौ फुनि जानो थाखाय एसे लाहार फाहार खालामबाय। खालामनानै संनानै जाबाय। जोंहा आरो दिनै ओंख्रिया अनलाजों मेवाइजोंमोन बर'नि गोथाव आरो।
औ।
दा बेखौ जाखांनानै दा आंबो नै ओरैनो मबाइलाव ओ बिदिनो बायदिसिना ओ नायगासिनोमोन आरो। दा नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जानाय फोरमायनो हागोन नामा?
जोंना दिनै ओंख्रिया खुमब्राजों अमामोन नोंथां।
औ औ। दा नों नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा बरफोरनि ओंख्रि दाथ जाओंख्रियाथ गोथाव गोथावथार नोंथांनियाबो दा बरफोरनि ओंख्रिफोरा मा मा एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
बरनि ओंख्रियावथ नोंथां आङो बांसिनानो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो नोंथां
औ औ
अनला मेवाइ दाउ
औ औ
नारजि अमा सबायाइ सा साम मैथा बा बाथोन। मैथा एम्फौ बिदि बायदि बाय बिदि दं आरो नोंथां दा बांसिनानो जोंहा अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो
औ औ दा नोंथनाव सोंदोंमोन आङो दा बरफोरनि ओंख्रिफोरा मा मा दङ बेखौ एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा
खोनादों नों नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ
खोनादों नोंथां
औ दा नोंथांनाव सोंदोंमोन औ औ
आंथ बांद्राय मिथिया
औ औ दा नोंथाङा मिथिनो लुगैदोंना लुगैयाखै
लुगैदों नोंथां नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायना होनो नो हागोन नोंथां
औ औ हागोन नोंथां दा बरफोरनि ओंख्रिफोराथ जोंहा मिथियोबा जोंहा नारजि अमा बेखौथ मिथिखायो नोंथाङा
औ नोंथां
आरो बेखौथ मानसिफोरा गोबाङानो जायोबो आरो गोखानि थाखाय गोबाङानो जाया आरो बिनि उनाव ज जोहा अनला अनलाजों मेव मबाय अनलाजों दाउ बेखौथ जाखायो आरो बर'नि बे एम्फौ लाथाया जोंना बेखौबोथ बर'फोरानो ओ बरनि ओंख्रि होननानै बेखौबो बुङो जोंनिया आंनि मिथिनायाव आं बिसोर मोनथामखौ मिनथिनाय जादों आरो
औ
दा नोंथाङा नारज जि ओंख्रिखौ जायो ना जाया? औ औ नोंथाङा संफेरबाय ना संफेराखै बे नारजि ओंख्रिखौ?
आं संफेराखै नोंथां खिन्थु गुबुननि संनायखौ नुबाय आरो
औ नोंथाङा एसे मिथियो नामा नार्जि ओंख्रि नार्जिजों अमाजोंखौ माबोरै सङो एसे मिथियोबा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां आंथ संफेरनाय जायाखै ना थाय आं गुबुननाव नुनायखौनो फोरमायना होनोसै आं नोंथांनो। गिबियावनो नारजि ओंख्रिखौथ' जानोब्ला जोङो ओ रुग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथ थां बेखौ जोङो फाथो बिलाइजों बानायो माने फाथो बिलाइखौ फोराननानै बानायनाय जायो आरो जोङो नार्जि बिलाइ औ जोङो बेखौ गिबियावनो रुनानै लाग्रोनाय जायो। रुनायावहाय संख्रि होनो नाङा। संख्रि होब्लाब माने नारजिया गेब्लेयानो नोंथां
औ औ
बिनि थाखायनो खारैखौसो होनानै रुनाय जायो।
औ
बेनि उनाव जोङो रुनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला नार्जिया गेब्लेयो अब्ला बेखौ दोनथ'नानै लानायसै दोनथ'नायनि उनाव बेहाय जोङो अमा बेदरजों संगोन नालाय गिबियावनो जोङो अमाखौ खाथिनि बे गलायाव बायनानै लायग्रोनाय जायो। बायनानै लायनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै खायफा खायफा रुग्रोयो आरो खायफा खायफा रुग्रोया आरो नोग
औ औ
होमबा जोङो जेब्ला सुनानै लाखाङो अब्ला जोङो बेखौ जोंहाथ गेसावसो संङो आरो बांसिनानो नाथाय खिन्थु नारजि ओंख्रिफोरखौ अरदाबाव संङोबा मोजांसिन जायो आरो
औ औ
ओमफाय गिबियावनो होमबा सारायखौ जाननानै लाग्रोसै अराव
औ औ
जाननायनि उनाव जेब्ला साराया दुंङो अब्ला बेहाय थाव होनसै आरो थाव होनायनि उनाव सामब्राम फियास बानलु बेखौ एवनानै लाग्रो नोसै जेब्ला बियो मोजाङैनो एवजायो अब्ला जोंङो बेहाय अमा बेदरखौ एवग्रोसै आरो नोंथां
औ औ
जेब्ला अमा बेदराबो एवो होमबा बेहाय जोंङो जोंनो नांगौखिनि संख्रि हालदै जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लानायखौ जोंङो हरसै हरनायनि उनाव जेब्ला अमाया मोजाङैनो खामफ्राम खामफ्राम एवजायो अब्ला बे नारजि रुनानै लानायखौ लुसननानै होयो आरो बेहाय
औ-औ
लुसननानै होनायनि उनाव जेब्ला बेयो मोजाङैनो गोदौवो ग्लब ग्लबनो बेहायथ जोंहा सिगाङावनो खारै होखाबाय नालाय खारैखौ होला आरो नोंथा
औ
माने आं नुनायाव बिदि नुदों
औ-औ
ओमफ्राय जेब्ला बेयो मोजाङैनो ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बेखौ साखिनोसै संख्रिफोरा नांदोंना नाङाखै बानलुफोरा नांदोंना नाङाखै
औ-औ
खैब्ला एसे हरदेरबावनोसै नांब्लायबा नांबायबा जाबाय आरो
औ-औ
बिदिनो जाबाय आरो नोंथां नारजि आरो अमा ओंख्रिया
औ औ दा नोंथांनिफ्राय आङो नारजि आंबो संफेरनाया संफेराखै दा नोंथांनिफ्राय एसे मिन्थिबाय आरो माबायदि सङो मालाबा संनानै नायनसै दा नों थाङाबो मिन्थिग खौ आंनिफ्राय एसे मिथिबाय नङा होमबा दा नै नोंथां समाबो जाबाय रायलायै रायलायै दोन गोजोननाय थाब बाय होमबा नोंथांनिसिम
औ औ दे नोंथां